आ खोनादों
औ खोनादों
ओम दे जोंहा ओ माबा जोंनि बरनि दोरोङारि नाफामनि सायामोन दै राय्लायनायनि
औ दे
ओम दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव नाफामफोरखौ देनानै जायोना आरो मैगं-थाइगंफोर मावनानै जायो। ओमफ्राय माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायबो दं नालाय बिनि गेजेराव नाफामाबो गोलैयो
औ औ
ओमाय नाफामखौ बानायनाया जोंहा माबायदि बानाय होनबा आं बेखौ खोन्थालांसै दे
औ दे दे
ओम जोंहाथ ओ बर'फोराथ' गो दोनिफ्रायनो नाहा मैहा थांनायाव जेरावबो एक्सपार्टखा नालाय ना नु लायनायफोराव ओम बेनिखायनो माने नाफोरा बिराद मोनो आरो बरफोरा ओरैनो बिलो फुख्रि जेरावबो दुब्लि दाब दाथ आरो दैज्लां बोथोर नालाय
औ।
गोबां मोनसोसै ओमफ्राय बेखौनो मा होनोमोनलाय फार्स्टआवनो नाफाम खालामनो थाखाय नाखौ लाबोयो आरो नाखौ लाबोनानै बिदिनो ना मोजांफोरखौ बिदिनो बिगुर बिला खायसे ओमफ्रायो ना फिसा फिसाफोरखौ ओरैनो फोरानो आरो ओम फाय बे ना एसे गिदिर गिदिरफोर बेखौहाय माबायो बिगुर सायो ओमफ्राय खिफोर गारनानैहाय सानदुङावहाय आरामसे होग्रोयो आरो सानथाम सानब्रैसो
औ।
बिदिनो नाया मोजां राननो थाखाय ना गिदिर गिदिराथ एसे टाइम लायो नालाय।
उम उम।
उ ओमफ्राय बिदिनो ना राननो थाखाय एसे टाइम लायो ओमफ्राय बेखौनो सान्दुुङाव होग्रोयो सानब्रैसो ओमफ्राय ना फिसा फिसाबाथ दसेनो रानो आरो सान्दुङा मोजांबा।
उम।
ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय बिदिनो ओमफाय फोरानखांनानै अराव एसे होस्रोयो आरो अराव होस्रोबा माने मोदोमो नालाय।
औ औ।
उम ओमफाय मोदोमनायनि थाखाय अराव एसे एस्रि थालिरलाय खोबलायलायना होयो होमबाना गोथ मोदोमसिगोन आरो। ओमफाय बेखौहाय मा खालामो उम फास्टावहाय जोंनो नाफाम देनो थाखाय उवाल नांगौ आरो उवाल गाहेन ओमफ्रायो बेखायनो नाखौ देनोसै देग्रोनानै लानसै। एसे ओमफ्राय उनावहाय थास' होयो आरो जोंनिथिंजाय बांसिन थास'खौ होयो।
औ औ।
थास' गोसोमनि देन्थाखौ होयो आरो एसे गिदिर गिदिरखौ।
उम।
ओमफ्राय सोरखौबा सोरखौबा खुमब्राफोरबो होयो होननाय खोनादों आरो ओमफ्राय जों थिंजाय बांसिन थास'खौ होयो नालाय थास'खौनो खोन्थादों आं नोंनो। बिदिनो थास होबाय नाखौ देग्लिनानै थास देबाय ओमफफ्राय बेसेबां जखानि नांगौ बेखौहाय मिथिखायो आरो नाफाम देग्राफोरा
उम।
ओमफ्राय आराम देनानैहाय बिदिनो एसे सिदोब सिदोब खालामबाय ओमफ्रायो एरनबाय एरननानै ओमफ्रायो जोंहाथ बरफोराथ बांद्राय बे दिंग्रिफोरनि खासफोरनि बुस्थुफोरखौ बारा बाहाया नालाय।
औ।
गोदोनिफ्रायनो बेखायनो ओमफ्राय माबा आरो एसे औवा हानानै लाखायो आरो औवा औवा एसे गुदुं गुवारखौ माने औवा गुबैफोरखौहाय। ओमफाय बेवहाय मा खालामो दैखांबाथायहाय ओमफाय नाफामखौहाय सोनानै दोनो आरो सोनानै। नैहाय ओमफाय मा होनो मा होनो बे बारहाबैनि बारहाबाथ नाफामा इसे गारजि जायो नालाय।
औ
बिनिखायनो गारजि जाजानो गिनानैहाय ओमफाय नाफामखौ सोखांनानै माबाय आरो ओ थालिरलाय सोग्रोयो फास्ट दा माने नाफामाव माने नायाव हात थफ्लाफोर नाङैनि थाखाय मैलाफोर हाबैनि थाखाय थालिरलाइ बा माबा बुस्थु आरो बिदिनो जाब्रा गोरानफोर आरो जेरै जिगाब फोरबो सोयो। थालिर बिलाइबो सोयो। सोग्रोनानै ओमफ्रायो सायावहाय हाथफ्ला होबाय।
उम
आरो हाथफ्लाखौ आरोबाव लिरथेबावो आरो
ए बार हाबनो हायैबायदि।
औ बार हाबनो हायैबायदि लिरथेनानै ओमफ्रायसो माबायो मा होनो बिदिनो दोनबाय आरो लिरथेना दोनबाय बिदिनो मास मोनसे बा देर माससो उनावहाय ओमफ्राय जानोसै आरो आरामनो।
ए
उम माने दैज्लाआवथ नै दा थ बिराद नाफामनि माबा जानोसै नालाय। ओ माबा दुब्लिफ्राव लांनाय। फोराव मोजां जाथारो आरो एरन एरन जानोसै आरो
उम
बेनिखाय बेबायदिनो बरफ्रा नाफामखौ दोनथुमनानै जायो आरो फायो आरो नाफामाथ बिराद मोजांबावसो माने फाननानैबो बिजनेस खालामनो हायो ओरै नखरबो सोलिनो हाबावोसो।
औ ओ नंगौथ आरो औ।
उम नाफामजोंबो नखर सोलिनो हायो आरामसे से बिनिखायनो नाफाम देयो आरो जोंनिथिंजाय
उम
ओमफाय माबा
औ
नोंसिनिजोंलाय नोंसिनि
देनाया?
औ माबोरै माबोरै देयो नोंसिनिथिं। औ माबायदि माबायदि बानायो दे नोंसिनिथिंजाय। बो एसे खोनथा लां दो
औ जोंनावबो बिदिनो फार्स्टआव नाखौ लाबोबाय दैनिफ्राय ओमफ्राय साइबाय सायनानै फिसाफोरखौ थ' ओरैनो फोरानबाय फोराननानै हाय साननै सानथामसो मोजां फोरानबाय
औ रांनि थाखायथ' रान नांसैया
औ औ मोदोमनायनि अराव होस्रोबाय बिदिनो एसे थालिर बिलाइ खोबनानैहाय ओमफ्राय नांगौ ज' खानि बानायनानै हाय उवालआव देबाय आरो ओमफाय बे देनाय समाव खुमब्राबो होयो माब्लाबा ओमफाय खारै
औ औ औ
ओमफाय थाख' थास' गोसोमनि देन्थाबो होयो बिगुर जिरनानै
औ औ
ओमफाय सिगांथ' बिदिनो औवानि हासुआव सोयोमोन आरो नोंसिनि थिं बादि ओमफ्राय दा बिदिनो एसे सोलाय लानानै सोरबा बे प्लास्टिकफोरनि बयाम बेफ्रावबो सो सो सोयो आरो एफा एनै जानाय जानायफोराव ओमफ्राय मा सिस्टेम जायो नोंसिनिथिं? खोनाबाय?
जोंथिंजाय बायदि जायो माने बिदै फुदुंनानैबो जायो। ओमफ्रायो ओरैनो गाव गोजा बाननानैबो जायो। ओमफ्राय उसुमिफोरजोंबो होनानै जालाबायो आरो माने मोजां जानायनि थाखाय। आमफायो मा होनो संनायफोराथ' मिथिखासैदां संनायफोराथ' बिदिनो आगोलावहाय बांसिन ओैरैबायदि संमोन ना होनोमोनलाय गोदोनाथ थाव थु होआमोन ना
औ औ बांसिन रुनानैहाय बा बयलफोर बिदि जायोमोन आरो औ
ए बिदिनो हाथाफोराव डाइरेक्ट दैजों लागायबाय दै गलायनानै ओमफ्रायो दाइरेक्ट फुदुंबाय आरो संख्रि बानलु होखानानै बिदि खालामोमोन
होम
दा एसे एनै सोलायनाय नुदों बाय आरो ओमफाय दाबादियाव माने दा जोंनिथिंजायबो सोलायबाय माने थाव होनोसै बिदिनो एउसो है ओमफ्राय उनावसो दै होनाय बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो
ओम ओम ओम
ओम बेबायददि सोलायबोबाय ओमफ्राय गोदोनिया निया साबसिनमोन आरो नाफाम जानाया ओमफाय बेनिफ्राय
औ सिगांनिया मोजां मोजांमोन औ सोलायबाय ओं
उम सोलायनाय ओंखायनो एसे बांद्राय बारा मोजां मोनजाबावलासो दे
औ
उम गोदोनियानो साबसिनमोन ना
जौ सिगांनियानो मोजांसिनमोन जेबो माबायोन ना बिसिना
ओम
रुनानै जानायफोर जेबो बेराम आजारबो जायामोन आरो सिगांनि मानसिफोरा
औ बेबादिनो नाफाम थिनानै जायो नालाय आरामनो नै दाथ गायनाय फुनाय बहर दुब्लिफोरावबो ओंख्रि मोनसे खवाबा दुब्लिफोरावबो बेफोरखौनो हालौनायफोराव आराम हैनो मोजां जाथारो
ओम ओम मोनसे थिनानै जानाय मोजां आदब बियो बर फोरनि थाखाय ना ओरैनोथ नाफामखौ बरफोरनि अनगा दस्रा जाथिफ्राबो बानायो बा
बरफोरनि थाखाय थिनानै जानायबो
हो खोनायाखै बरफोरनि अनगायै गुबुन हारि दैफोराबो बानायनानै जायो नामा
बरफोरनि अनगायै
मिथियो नामा नों एसे
बरफोरनि अन अनगायै ओम दानिया माबा सोलोंबाय आरो बिसोरबो, थेवब्लाबो बिसिनि बानायनाया एसे, एसे आलदा आरिखि, ओमफाय जोंनिया साबसिन जाबाय ओमफाय, खायसे रोङो खायसे रोङा थेवबो बे नाफाम देनायखौ, बर'फोर बादि जाया आरो बरफ बर'फोरा जेरैबायदि रोङो बेबायदि जा, जाया आरोखि बिसिनियाबो थेवबो बिराद मोजां आरोना माने बर' फोरनिखौहाय गुबुन हारि, फोरनो सोलोंहोनो हादोंना?
उम उम मोजां जादों औ
उम सोलोंहोनो हादों गुबुन हारिफोरनोबो बेखायनो ब्रा मोजां जादों आरो आरोना, जोंनि बर'फोरनि नाफामाबो नामजादा ना उम
खाथि खाथि थानायनि थाखाय बिफानि सोलाय सोल जालायबाय ना, बिसिनिया जोंनियाव जोंनिया फिस
औ खाथि खाथि थानायनि थाखाय एसे एनै सोलाय सोल आरो बिसोरनिखौबो जों लाबाय जोंनिखौबो बिसोर लाबाय आरोखि फाला बदल, बेबायादि लालायाबालाय बोरैथो सिनायलायनाय नङा होम
औ औ
लालायखानांगोन ना बेबायदिखौ उम बेफोरनि गेजेरजोंनो बिराद मोजां सिनायथि मोनलायलायो मोनसे हारिया गुबुन हारिजों बामनो बियो गुबुन अमुख हारिनि जानाय लोंनाय बे अमुखहारिनि जानाय लोंनाय बिराद मोजां, मोजां सिनायलायो ना? मोनसे, उम मोनसे ओरै थांलाय फैलायनायनि आरो राननानै जालायनायनि मोनसे बिराद, मोजां सुबिदा, उम नाफाम होनबाथाय खदै गजोब लायो उम आरै बादि गोथ थावना
फानसे बारा बेना
उम औ दे होमबालाय दिनै रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ नोसै
ओम -ओम उम दे उम